औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादो ना?
औ खोनादो नोंथां ।
ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखो नोंथांनिसिम जासिनाय थाबाय ।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां ।
नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना बेनोदि ओ आं जोंनि जितु बर'नि एम्फौ लाथा होनना बुङो जों बर'आव बे एम्फु लाथानि बागै नोंथांनिसिम आं फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुबैदो आ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
दे बिदिब्ला रों दा
औ दे औ बिदिब्ला एम्फौ लाथा बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया एम्बु लाथाखौथ' गुबुन हारिनिफोरा उम हारिनिफोरखौ आं फिसिनायखौ नुवा आरो नोंथां । नुनो मोनाखै । औजों बिदिनो जोंनि बर' ओ हारिनि आइजोफोरखौसो फिसिनायखौ आं नुनो थांदों आरो नोंथां ।
औ अ ।
औ थिग बेबिद्बिनो जों एम्फौ लाथाखौ फिसिनो थाखाय ओ जों जेन'बा गिबियावनो जोङो बे एम्फौ लाथाखौ दोननो थाखाय ए एसे आलादायै मोनसे न' मोनसे नांग्रोगोन नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंगो नोंगौ ।
औ बिब्दिनो एम्फौ लाथाखौ बिब्दिनो बे सिखिरिखौ सिखिरि दोङो बे सिखिरिखौ बिदै दै होनानै बे बिदैखौ जोङो ओ बिदिनो दाला एबा सान्द्रिफोराव ओ सोरबा बिदै दैनो होनानै बे बिदै दैनायनि उनाव बियो जेन'बा फिसा फिसा ओ ओ एम्फौलाथा ओंखारो आरो नोंथां । बे एवएम्फौलाथा ओंखारनायाव बेयाव जोङो जायखौ गोमो जोङो इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइखौ बे ओ सान्द्रि एबा दालायाव दोननाय एम्फौ लाथायाव जोङो दोनो आरो बिलाइखौ जेनेबा फिसा फिसा बिलाइखौसो होयो गोदोर होआ माने एम्फौफोरा फिसानालाय ।
औ नोंथां ।
बिदिनो बेफोरखौ बेफोर देरनो थाखाय एसे ओ सान लायो आरो मा दान मोन मास मोनसे बिदिनो मास मोननै बिदि गाहाम लायो आरो बि गिदिर जानो थाखाय उम। थिग बेबायदिनो बे एम्फौ लाथाया गोदोर जायोब्ला जों बेखौ ओ बे न'आवनो बिदिनो दान्दा इदि बाय गाहाय ओ जोंङो गायना लायो आरो नोंथां। बेे दान्दा गाहाय गायना लानायाव बेयाव जोंङो इन्दि बिलाइ गिदिर गिदिरखौ जोंङो खाना लाबानै बेयाव ओ मुथा मुथा खानानै जोंङो खाना दोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ माने एम्फौ लाथायाबो जोंनिया देरहोलांगोन नालाय गिदिर जागोन नालाय बेनिखायनो जोंङो बे दालानिफ्राय बेयाव ओ दान्दायाव ओ बिलाइयाव जों बा होना दोनो आरो जेनबा एम्फौ लाथायाथ बासथाबनानै थायो बिलाइफोराव नङा होमबा नोंथां। उम खोनादोंना नोंथाङा? औ बिब्दिनो ओ बे एम्फौ लाथानो होनो थाखाय बे बिलाइआल बे इन्दि बिलाइखौल होजाया गुबुन मोनसे आरो बिलाइ दंबोयो जायखौ बुङो उम बे खारौ। खारुवा बिलाइ बुङो नोंथां जोंनिथिं।
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो जेब्ला एम्फौ लाथाया देरो बिबदिनो गोमोन जायोब्ला जों बेखौ हाथाय एबा बाजार नङाब्ला गामिफोरावबो फानजायो नोंथां। जोंनिथिं ओ ए बुंनो थाङोब्लाथ एम्फौ लाथाया जोबोद दाम नोंथां बिदिनो सेरसेफ्रावनो नैजौ थामजौ रां आरो नोंथां जोंनिथिं।
औ औ नोंथां।
बिदिनो एम्फौ ओ लाथा फाननानैबो फाननानैनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां जिउ खुंबोगासिनो। बिदिनो एम्फौलाथानि बिदि जेनेबा ओ जायखौ जोंङो बै फिथोब होनना बुङो। बे फिथोबखौ जोंङो बिदिनो उम बिनिफ्राय जोंङो इन्दि खुन्दुं खालामनो हायो आरो नोंथां औ औ। औ बिब्दिनो ओ सरखारनिफ्रायबो सुबुं जोंनि बर' आइजोफोरनो खहाय होबोदों। मानोना जोंनि बर' आइजोफोर नजोर दखाननिफ्रायनो न' न'आवबोहोबो होदों। जाहाथे बेयाव एम्फौलाथाखौ जों दोननानै फिसिनो हायो नोंथां।
औ औ।
बिबदिनो जोंनि बर' आइजो फोरा बिदिनो इन्दि खुन्दुं लुनानै जेनेबा ओ एम्फौ लाथा फिसिनानै बिदिनो न'खरफोरखौ आं सुंथाबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफ्राय नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला एम्फौ लाथाखौ माबायदि फिसियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दा नै बेे जोंनिफ्राय जाय जागायाव जों थायो जेब्ला बेयावबो एम्फौलाथा खौ फिसिनाय जायो दा बे एम्फौला थानिफ्राय जितु जोंनि बे बरल नङा गोबां माने गोबां गोजान गोजान माबायाव इन्ड्रास थिजों थानायखौबो जों नुनो मोनदों बे निफ्राय जोङो माने गोबां इन्डास्ट्रि खुलिनायखौबो जों मिथिना मोनदों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
नैबे एम्फौ लाथाखौ जोङो जोंनि नैबे बर' हारिया जायो बेनि जिथु जों बि मिन फिथोब होननानै बुङो जों बाहा होननानै बुङो बे बाहाखौ माने जोङो साप्लाय हरोबा जों फानो बेेखौनो माने गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै माने इन्दि खुन्दुं बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जों खोनानाय बायदिब्ला बे इन्दि खुन्दुङानो जोंनि नैबे जेरै जेसेबां दामिखनि जो बे खुन्दुंजों बायनानै गाननाय हाथाइनिखौ बायनानै गाननाय गामसा दख'ना जि बेफोरनिख्रुइबो माने बेफोर खुन्दुंनिख्रुइबो माने नैबे इन्दि खुंन्दुंनि बेसेना गोसा होनना मिथिनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे इन्दि खुन्दुंआ मानिखि ओ मोनसे जों मुगा होननानै बुङो मुगा एम्फौ। बे मुगा एम्फौजों इन्दि खुन्दुंजों सेम आरो आरो जों नुनो मोनोदि बे नैबे मुगा एम्फौखौ माने नैबे जोंनि जागायाव लाया बेखौ गोबां गोजान गोजान जायगायाव जों लानायखौ नुनो मोनो मुगा फिसिनायखौ मुगानिफ्राय गोदोर गोदोर इन्डास्ट्री बानायनायखौबोसो जों नुनो मोनो। मोनदो दा थिग बेबायदिनो बे मुगा खुन्दुङा जोबोद माने दिमान्डआव दोङो। होनना जों मिथिगो आरो। दा बेनिफ्राय मुला - थाब फिसिनायनि बागाव बागै होननानै बुङोबा जोंनि नैबेयो जिथु जोंनि नआवनो लायो जेब्ला एम्फौखौ जोंनि नआव जों जे उन्दैनिफ्राय नुबोदों। बे लुनाय हिसाबै ओ सिगाङावनो जोङो सि-सिखिरि ओंखारनायखौ नुयो। दा बे सिखिरिनि फ्राय सिखिरिखो जोङो मोनसे हि लामना दोनोब बा हिखौ दान्दायाव दिखांनानै दोनो बेयाव सिखिरिखौ बानहोनाय जायो। दा बे सेखिरि बाहोनो इयोब्ला बे सिखिरिया बेयावनो जो जोला ओ मोनसे लोगो नोंनानै बे माने बिदै दैयो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नावहाय बे बिदैखौ जोङो बोखा बोखानो मोनसे खागजाव दोननो दोनो आरो दा बेनि उनावहाय बे बिदैनिफ्राय फिसा फिसा माने बे एम नआव ओंखारो
औ नंगौ
ख' ओंखारनायनि उनावहाय जे बे एम्फौनो माने नोंथाङा सिगाङावनो फोरमायनाय बायदि ओ गोरलै गोरलै बिलाइखौ होयो
औ औ
बेबायदिनो गोरलै गोरलै बिलाेखौ होनायनि उनाव एम्फौआ लासैनो देरबोयो जेब्ला नोंथाङा सिगाङाव फोरमायनाय बायदि बेयाव दान्दा खानाय जायो। दान्दा खानानै जों बेयाव नि बेलायाव बेलेग जों गोदो गुवार बिलाइनाय गिरनानै होनाय जायो। आरो बेखौ मुथा सरनानै होनाय जायो बेबायदिनो नोंथाङाबो सिगाङाव फोरमायनाय बायदि दा थिग बेबादिनो बे एम्फौआ गोमोन ओंखारो मोनसे समाव गोमोन जायो गोमोन जायोब्ला बेबो एम्फौआ आदार जाया ओमफ्राय बे औ बे एम्फौआ गोमोन जायोब्ला बे एम्फौ बिलाइनि जिथु गोजौथिंजाय दावखोयो आरो बेखौ गोजौ थिगैहाय थांनायखौ जों नुयो आरो अब्ला बेखौनो जोङो गोमोन हिसाबै सिनायखायो आरो। जोंनि एम्फौ लाग्रा आइजो फोरा गोमोनखौ सिनाय हाखायो दा बेबायदिनो गोमोन गोमोनखौ जोङो आलादा मोनसे मुस्रि एबा थालिर बिलाइ गोरान बा औवा बिलाइ गोरानाव जाना दोननायखौ नुयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदि गोरान मुवायाव सोना दोनोबा बिसोर बेयाव मोनसे गावसोरनि खुगानि ओमफ्राय दिहुननानै खुन्दुं दिहुननानै बे अ बाहा बानायनायखौ जों नुयो दा थिख बेबायदिनो बाहा बानायनानै बिसोर बेयावनो बाहा लुनानै बेयावनो जमा जाना थायो। गावबा गावनि मासे एम्फौआ मा मोनसे बाहा बेबायदि गावबा गावबा बाहा लुयो थिग बेबादिनो जेब्ला बे एम्फौखौ जोङो बाहा लुखांनायनि हरनै बा हरथामनि उनाव जोङो बेखौ जिरो आरो दा बेखौ जिरनायनि उनाव औ औ औ। बे फिथोब खाना थायो नालाय बेखौ हरनै बा उनाव जिरो जिरनानै बेखौनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ हाथाइ बाजारफ्राव फाननो लाङो आरो जों बेखौ जायोबो आरो न'आव बे एम्फौखौ आरो बे एम्फौआ जोंना बेसेनाबो गोसा फआनो दा बेखौ ज-जों जायो जानानै बेनि जिथु बाहा फिथोब होनना बुङो जायखौ बेखौ जोङो गुबुनफोरनो सेल खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथां।
बिथांमोना बेखौ जि इन्द्रासटियाव लाङो बा खुन्दुं बानायनाय जायगायाव । बिथांमोनहा लाङो। बे जागायाव जों बेखौ दै थाय हरो आरो बेनि फ्राय जों बिसोरनिफ्राय बेसेन लानानै बिसोरनो दैथायहरो आरो बिसो सोर बिनिफायनो दिहुननानै बे माने इनिफ्राय बेयाव इन्दि जि हिसाबै फैफिनो आरो बे बेखिनिखौ जों नुथ' मोनदों आरो दा होमबा नोंथां नोंथांआबोथ' मा खासो खोथाखौ फोरमाय हाबाय । एम्फौनि बागै आरो नोंथांनिफ्राय जा मिथिना मोनदो बे मिथिना मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम ।
ओ औ नंगौ नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला उम नोंथांजों बे एम्फौ लाथानि बागै ओ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। दे अब्ला बिदिबा उनाव लोगो मोन बिखौ
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां औ